खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
अ नोंथांनिसिम औ खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां? मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम ओ गाहाम हामलायथि जाहो जासिहरबाय नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ मोजाङैनो दङ नोंथां।
अ नोंथांजों आङो ओ जोंनि बरनि जा आबाद दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादानो जा मेसें बोथोरावनो मावनाय आबादानो जा बेनि बागै एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां साबायनो हागोन।
औ औ औ बि दिब्ला आङो एसे बुंनि ओ अ औ ओ जोंनि दैज्लां बोथोराव जा बर हारिनि जा मावनाय आबाद बेखौ बुङोब्ला जोङो गुबै गिबियावनो थाग्रोगोन जोंनिया माइ आबाद। जे जोङो माइ आबादआनो जोंनि गाहाय आबाद होननानै मिथिनो मोनो जे जोंनि हायेन ओनसोलाव गोबां सुबुङानो जे गोबां गामियावनो जोङो बांसिनैनो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो माइ आबाद मावनो थाखायबो जोंनो माखासे आगजुफोरनि गोनांथि जायो। नङा होनब्ला खोनादोंना नोंथाङा? औ जेरै जोङो औ। जेरै जोङो ओ गिबियावनो जोङो ओ नांगोल ओ बेबायदिनो खदाल जुंगालि ओ बावखा खासि बेबायदिनो ओ माखासे। जे मै बेफोरबायदि गोबां आगजुनि गोनांथि जायो जोंनो माइ आबादानो जा माबा मोनसे मावनो आबादाव मावनो जा जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो ओ माइखौ जोङो जायखौ जोङो माइज्लि होननानै बुङो। थिनानै दोननाय माइ बेखौ जोङो माइज्लिखौ जोङो ओ सोमनानै लाग्रोनांगोन आरो जाखिनि फोगोन बेखिनि जखाखौ जोङो सोमनानै दोननांगोन जे जोङो बस्थायाव सोनानै फुख्रि एबा ओ दंगआनो जा माखासे दैमाफोराव जा सोमनानै दोनग्रोनांगोन आरो सोमनायनि उनाव जोङो साननै बा सानथामनि उनाव बेखौ जोङो दैनिफ्राय बोखांनाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ लायावनो जा आरो हायावनो जा बेखौ लखबनानै जोङो ओ थास' बिलाइफोर बायदि लाइफोर बिलाइफोर बायदि खोबनानै दोनो आरो जेब्लासिम बियो ओ गाजा ओंखारा गाजा ओंखारनो थाखाय जोङो बेखौ ओ से बा नै सानसिमहालागै दोननांगौ जायो आरो जेब्ला ओ जेब्ला माइज्लिनिफ्राय ओ गोरलै गोरलै बिथ'राय ओं ओंखारबोगोन अब्ला जोङो बेखौ ओ दुब्लियावहाय लांनानै जोङो फोनाय जायो फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ दुब्लिखौ फोजाबस्रांना लानांगोन आरो बेवहाय जोङो ओ हालेवनांगोन आरो हालेवनो थाखाय जोङो गिबि हालेवनायखौ जोङो खारायनाय होननानै बुंनाय जायो आरो नैथि खेब हालेवनायखौ जोङो सामार होनाय होननानै बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो हाखौ जोङो गोमोन खालामनानै बेखौ जोङो समान खालामनो थाखाय जोङो ओ मै बाहायो मैखौ जोङो होखांनायनि उनाव जोङो ओ खोथियाखौ फोनाय जायो आरो। फोखांनानै जोङो बेखौ ओ से दानसिमहालागै नेनांगौ जायो जायो आरो जेरै जोङो खोथियाया राबाथाय अब्लासो जोङो बेखौ गायनो हायो आरो गायनो थाखाय जोङो दुब्लि फोथारखौ जोङो एवग्रोना लानांगोन आरो बेवहाय जोङो ओ मा हासार आरो माखासे दानि समनि जेरै जोङो रासायनारि हासारफोरखौ होनानै गायनायखौ नुनो मोनो आरो बेयाव गायनो थाखाय जोङो खोथियाखौ ओ फुनानै लाोनानै बेखौ गामिनि सुबुंफोरानो गायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनोलाव बेबायदिनो जोङो गिबि माइ गायनायाव जोङो गोबां रोखोमनि ओ नेम फालिनानै गायनांगौ जे जोंनि गसा लानाय होननानै बुङो जे बेवहाय जोङो ओ थुलुंसि बिफां गायनानैयानो जा खायसे खायसे औवानि बिफां गायनानै बेखौ गयसाव बिफांनि बिलाइफोर गायनानै जोङो गसा लानायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय फुजा होनानै बेनि उनाव जोङो बेवहाय जोसा माइ माइब्रा माइ बायदिसिना रोखोमनि खांगातिक बन्दु-बन्दुद रनजित बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माइफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा बायदिहाय माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो मा मा माइनि मुंफोर दं बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? खोनादोंना नोंथां? औ औ।
खोनादों नोथां जोंनि ओन सोलावबो नोंथां बुंनाय बादिनो माइ आबादखौ खालामनाय जायो। बेनि गेजेराव जों रनजित बं गुबुन माइब्रा जोसा माइसालि बायदि माइखौ गायनाय जायो नोंथां।
औ औ।
खोनादों ना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ
खोनादों
खोनादोंना नोंथां?
नोंथाङा खोनादोंना, नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों नोंथां। खोनादों नोंथां। उम बेनिफ्राय ओ मेसें ओ बोथोराव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा बेनि सायावबो एसे बुंनानै होदो
औ ओ मेसें बोथोराव बुंनो थाङोब्ला खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
खोनादोंना औ मेसें बोथोराव बुंनो थां औ मेसें बोथोराव जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बे जोङो ओ जोङो आलु आबाद मावनाय ओ मैगं थाइगं जा गोरलै गोरलै लाइ लाफा आबाद मावनाय सामब्राम गोजानि आबाद मावनाय सामब्राम गुफुरनि आबाद मावनाय बेबायदिनो फान्थाव बानलु जोगोनार बेफोरबायदि गोबां रोख खोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ खोनादोंना नोंथाङा औ बेनि अनगायैबो ओ बेनि अनगायैबो जोङो दुुनदिया बेफोर बायदि रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ जु जुखाम जुखाम बुङो बेसर बेबायदिनो टिसि मागा बेफोर मैगंखौ बेफोर आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो आरो दानि समाव जोङो बुंनो थाङोब्ला दैनि दैनि जा ओ दैनि दैनि ओ माखासे खाबु थायोब्ला जोङो माइ आबादखौबो मेसें बोथोरावबो मावनायखौ ओ एसे नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव बांद्राय गैयाब्लाबो एसे एनैब्लाबो मेसें बोथोरावबो माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ नोंथाङा मेसें बो बे ओ आबाद मावनायनि सायाव माबाफोर रोंगौथि दङब्ला एसे फोरमायनानै होनायसाय
जोंनि ओनसोलाव ओ दै मेसें बोथोराव ओ जोङो जेरै आलु आलु गायनाय नुयो आरो थुन्दिया बेसि जर लाइ लाफा मुला कबि बायदिफोरखौ जों आबादखौ मावनाय नुयो नोंथां आरो जोङो ओ मेसें बोथोराव जेरै ओ खुमब्रा खुमब- सरि ओ जोगोनाथ जोगोनारनिबो आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो नो थां जोगोनाराबो मोननै रोखोमनि दङ दैज्लांनि जो जोगोनार आरो मेसेंनि जोगोनार नोंथाङाबो बेखौ मोनथिखायो जानांगौ जोङो जोगोनारखौ मोननै रोख खोमै मोननाय जायोना ओ आरोबाव जोंनि ओनसोलावबो मेसें बो मेसें बोथोरावबो ओ माइनि आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां ओ गासि गासैखौबो नुवा ओ खायफा खायफाया जेराव दैनि खाबु थायोबा खाथियाव नाला बा दंग' फुख्रि बेफोर खाथिनि दुब्लिफोराव जोङो मेसेंआवबो माइनि आबादखौ ओ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो
औ नंगौ
नंगौ नोंथां
नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर मावो आरो ओ बुंनो हायोदि जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जे आबाद मावनानै जोंनि बर' नखरफोरा गावनि नखरखौ सुंथाबोदों बेफोरखौबो नुनो मोनो नो आरो आबादानो जोंनि गाहाय होननानै बुंजायो मानो होनो ओ गोदोनि समनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा गोबां ओ रोंगौथि बा सोलोंथाइ बेफोर माखासे साख्रि बेफोर गैयिनि थाखायनो जोङो आबाद नि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंनो गोनां जानायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो। जोंनि ओ जोंनि बर' हारिया जा बर' हारिनि जा माखासे मैगं थाइगंफोर बेफोरखौ जोङो गोबां बायदिसिना रोखोमाव जोङो संनानै जानो हा हायो दा आलु आबाद मावनो थाखाय जोङो बायदिसिना ओ बायदिसिना जोङो रोंगौथि लानांगौ जायो माखासे मैगं थाइगं गायनो थाखायबो माखासे ओ जायगाफोर बा माबायदि गायो बेफोरनिबो नांगौ जायो। आरो जोङो गोदोनि समाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ माखासे आबाद मावनो थाखाय दैज्लाङावनो जा मेसेङावनो जा बेफोरबायदि आबाद मावनो थाखाय जोङो गोबोरखि हासार आरो खानस्रि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि समाव जोङो बे फोर‌ बे खानस्रि हासार बेफोर खौ बाहायालासिनो रासयनारि हासार जेरै जोङो इउरिया, पटास, सुपार फसफेट बेफोरबायदि हासारखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बुंनो बुंनो थाङोब्ला बेफोर हासारफोरा जोंनि जोबोर खहा गोनां होननानै ओ मिथिनो मोनो। आरो जोङो गायनायनिफ्रायनो लानानै जोङो जोलै बेगरनिफ्रायनो जोङो बेफोर हासारखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोङो ओ गायनाय समावबो हालेवनाय समावबो देरफुंनाय समावबो आरो मोनहां ओ जा फिथाइ ओंखारनो समाय बे समाव जोङो हासार होनायखौ दानि समाव नुनो मोनो ओ बेफोरखौ बेफोरखौ ओ होनांगौनि गोनांथि गैया होननानै सानो मानोना गोदोनि समनि जा जों गोबोरखि हासार खानस्रि हासार बेफोरबायदि बाहायनानै जेरैबायदि ओ आब फोरखौ दिखांदोंमोन थिग बेबायदिनो दैखांनो हायोब्ला एसे मोजांसिन जागौमोन आरो मानो होनोब्ला जोंनि देहा सोलेरा ओ माखासे हासारनि थाखायनो गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो। नोंथाङा माबाफोर खौबो बुंबावगोन नामा?
औ नंगौ नोंथां। नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बांद्राय गोबोरखि हासारखौ एसे खम बाहायनाय नुसै दाना। बायनानै मोननाय ओ रासाय फोरखौसो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो। नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां। जोंनि रायलायनायखौ बे
औ औ नोंथां। औ खोनादों खोनादों।
जोंनि रायलाय जोंनि रायलायनाय औ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?